ओ हेलौ खोनाबाय ना नोंथां
औ खोनादों
औ ए गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ दे गोजोनथों
ए दा नोंथाङा मानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों
आंथ' दा ससेलनि सोमोन्दै राय्लायनो सान्दों
औ औ दे नै आंनि फारसे नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंबा
आदसा नोंथाङा बोरैहाय माबे मा खालामनानै मोजां मोनो
अ आचसा आंथ' ओरैनो दा बर्थमान हारिमुनि मानसि हिसाबै बिदिनो हारिमु हारिमुनि खामानियाव नांथाबनानै थानो बिराद मोजां मोनो आरो
औ
बिदिनो सावथुन गिनाय मोनो आं लिरनाय खामानिखौ मावनो जोबोद मोजां मोनो
आरो एसेबाव अबावबा थांब्ला थांबोला नोङो ओरैनो न'निफ्राय माबोरै ओंखारलाङो ओरैनो माबायदिहाय बेरायनो माबायदिहाय बेखौ एसे फोरमायलाय
औ औ आंथ' ओरैनो एकदम नेचारेलखा मानसिया जेनेबा हो जेरै जेनेबा नर्मेल औ औ मानसिया माबायो बिदिनो आरो आंबो जेनेबा न'निफ्राय ओंखारलाङो न'खराव माथो होस्रनानै थांसिगोन आं ओरैयाव थांगोन एसे गोबाव जाबोगोन गोबाव जाबोयोबा थाबफैयोबा थाफैगोन बेनिफ्राय थांनानै सोरबा सासेबाबो लोगो लाफानानै मोजां मोनो आं जेनेबा आं हारसिङै बेरायनो बिराद उसुबिदा मोनो ए लोगोआव रायज्लायनो थाखाय सासे मानसि मोनोबा बिराद मोजां मोनो आरोखि ओरैनो बरथमान नोंथाङा ओरै मा मा जायगायाव बांसिन मा मा जायगायाव बेरायखो ओरैनो गोजान जायगायाव जोंनि बे थागिबि न'निफ्राय
आङो ओरैनो केरेला बेरायबाय बेनिफ्राय नागालेण्ड दिमा फुर बेरायबाय बेखिनि मोननैयानो ओमफ्राय गुवाहाटि बास
औ औ औ बेनिफ्राय दा ओ साबसिन नों बबेयाव बेरायनानै आचसा साबसिन जायगाखौ नों माखौ मोजां मोनना दं दा नों बेरायनायनि बिथोराव
आंथ' साबसिन जायगाखौ नागालेण्ड कहिमाखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय मेघालयाखौबो खोनानो मोनदों मोजां जागा मोजां प्लेस दङ होननानै ओमफ्राय आं बेरायनो थाङाखै बेरायनो थांनो लुबैयो आरो दा फैसानि थाखाय ओमफाय हाया बेरायनो बेफोरबायदि आरो
औ राव रांखावरि जेंना जायो
औ
बेनिफ्राय थासारिफ्रा ओरैनो जोंनि आसामनिफ्राय बे गुबुन जायगायाव माबायदि ओरैनो थासारिया
थासारियाथ' आं बेखौनो बुंगोन जेनेबा थासारिया केरेला स्टेटाव मोजाङानो जायगाया मानसि मानसि गोरा रायजलायनाय मानाय मोजां रेसपन्स होयो फोर बेफोर उसुबिदा जायोबा लोगो लोगो मानसिफोरा जमा जायो
औ
दावराव खालामबा बिदिनो लोगो लाफैयो
औ
बिदिनो बिदिनो अनो आरो औ मोजां मोनो जान फोर होयो मोजां रेस्पन होयो आरो बिसोरनि मा होनो बहुत बिसोरनि स्टेटआ ओरैबायदि डेभलप जोंनि आसाम बायदि नङा जानला मानला लेथ्रा फाथ्रा थाया आरो साफा सुफा
औ दा जोङो बिनि गेजेरावनो जोङो समाजनि बागै एसे रायज्लायनि ना एसे माबानि जौगानायनि बागै
औ
दा जोंनि बे बड'लेण्डआव नोंथाङा ओ जौगानायनि बेलायाव माइआ एसेबाबो खम जानानै दं आरो जों मा बे बायदि खालामबा जोंनि हारिया जौगागोन
आं बेखौ बुंनो सानो मेन खोथाया जाहैबाय मानो थाखाय जौगायाखै जोङो अनलाइन गोन अनलायनायानो गोदोर आतसा
औ औ
जोङो गावजों गाव फोथायलायनायखौ लाखिनांगोन गाव बेयावनो अननाय आरो फोथायलायनाय
औ औ
बिदि आरोखि
दा ओ दा नोंथाङा बुं जेनेबा हिंसा साननायखौ दोनथनांगौ जोङ जेनबा मेगन सालायनायखौ
औ
औ बिदिनो गावजों गाव मेगन सालायबाय थाबा जों गुबुननि जौगानायाव एसेबाबो हेंथा जायो
औ
आरो जाय मेगन साग्रा मानसि बे गावबो जौगानो रोंनायबो नोंङा गुबुनखौबो जौगानायाव गोबां मेगन सायो आरो
औ
आरो गिबि गिबियावनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जौगानायाव एसे इडुकेटेड मानसि थायोब्ला ओं सोलोंथाइ गोनां मानसि थायोब्लासो जोंनि हारिया मानि जौ गालांनायाव एसे मदद जायो आरो
औ
माने दा खायसे मानसि ओ फरायै मानसिफोरनि बाथ्राफोरा माने किसुमान समाव रज'नो नागिराथ'
औ
बेनिखायनो सोलोंथाइ गोनां मानसि थायोब्ला माने थाबैनो जौगानायाव एसे मदद जायो आरो माने रोंगौथिजों जोङो ओ बिसिनि लामाखौ लायोब्ला जोंना हारिया थाब जौगा दानो बिदि आरो
औ आरो माबाया जायबा सोलोंथाइ गोनां गोरों मानसि बिसोर बो स्ट्रंलि जानांगोन बिसोरबो माने लब जानानै मोनसे हारिखौ नायनाय मोनसे हारिखौ नायि लब जानानै दस्रा माबाजों थांबा बिदिबा जानाय नङा आरो
औ औ ओं थाखा फैसाजों जेनेबा गुबुननि उनजों खारफालाङोबा जेनेबा हारिखौ सानालासिनो ओं बेनिफ्राय नोंथाङा जिउआव जेनेबा मा मावनानै मोजां मोनो आरो मा खालामनानै थानो मोजां मोनो दा
आङो जिउआव मिउजिक दामनानै मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदिनो मिउजिक दामनानै थानो मोजां मोनो ओमफ्राय फिसा खनला न'नि खामानि मावनानै थानो मोजां मोनो ओ जेरै आरो दाउ फिसिनाय मानाय बिदिनो हाग्रा दाननाय बेफोरबायदि फिसा फेनला खामानिफोर मावनानै थानो मोजां मोनो आरो
अ अ आरो नों नोंथाङा ओ बोसोरनि बबे बोथोरखौ मोजांसिन मोनो
बोसोरनि बोथोरखौ आङो बै फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बेखिनि मोन थामा आंखौ बांसिन मोजां मोनो
अ औ एसे बारा गरमबो नङा बेफोरबायदि आरो बारा गोजांद्रायाबो ओ आरो नोंथाङा जोंनि फोरबो हमना ला जेनेबा फुजा बे फुजानि बिथोराव नोंथाङा बबे मोनसे फोरबोखौ फालियो
आंथ' फालिनायाथ' बाथौखौ फालियो अ
औ औ
बाथौखौबो फालियो बिदिनो ख्रिस्टमासफोरखौबो एसे फालियो
उम
बे मोननैयानो आंना
ओ आरो जोंनि दा सावथुन मुलुगनि नोंथाङा देंखोगिरिया देंखो देंखोगिरिनि मादाव सोरनि मेथाइ रोजाबनायखौ बांसिन मोजां मोनो दा
बेखौथ' आङो दा मोनसोमनिखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय एलिसाखौ मोजां मोनो औ खोनादों
अ नोंथां एसे नेटवर्कआ ब्रेक जादों एसे
औ दालाय
इलिसा होन्दों नामा
औ एलेसाजोंहाय ओमफ्राय मोनसोम
मोनसोम
हेल'
अ हेल' मोनसोम ना मा होनदों
औ मोनसोम
अ बिसोरनि देंखोखौ मोजां मोनो बुहुद
औ
जोंनाथ' देंखोनि लाइनावबो गोबां जौगागासिनो दा बर्थ'मानाव
औ
गोबां गिदिर गिदिर जोंनाबो दा बर' हारियाबो प्रग्राम खुंनो हानाय जाहांबाय
औ
गोबां बिदिनो सुबिदा मोनो आरो देंखोगिरिफ्राबो ओरैनो जिरायना थाया दानिया जायनो एसे देंखो रोजाबनायाव एसे मुं मोनगासिनो दा बे मुं मोननायनि मोनसे कारना बेबो जोंना ससियेल मेडिया बिराद एक्टिभ जाजोब्बायथ' मानसिफोरा
औ
बे ससियेल मेडियानि थाखायनो बुहुद बांसिन आवगायनो आरो जौगानो हादों आरो
औ
दानिया सोरबा देंखोगिरिखौ लेंहरोबा सोरनिया साबसिन जायो जों इउटुबाव नायनानै जोङो बिदिनो मिथिनो हायो
औ
नोंथाङा ससियेल मेडियानि बिथोराव मा एप्सखौ बांसिन इउस खालामो जेरै फेसबुक इन्स्टा दङ इउटुब दङ स्नेपसेेट दङ बेफोरनि मादाव नोंथाङा बांसिन माखौ बाहायनाय जायो
आं बांसिन बाहायनाया इउटुब फेसबुक इन्सटाग्रामखौ एसे खम खालामो आरो
औ औ औ उम बांसिन शर्टखौ बबेयाव नायो शर्ट एगारनाय रिल्स हगारनायफोरखौ बांसिन माजों मा एप्सनि हेफाजाबजों नायो
हगारनाया
जेनेबा सर्टस होयो नालाय रिल्स औ
एबसा बानायनाया बेयाव भिडिअ' इदिटर होननाय दङ मोनसे बेयाव बेयाव बानायनानै हगारो आङो डाइरेक्ट एक्सप्लर खालामनानै
औ औ आरो गुबुननि भिडिअ'खौ मा एप्सनि गेजेरजों बांसिन नायनाय जायो
गुबुननि भिडिय'खौ जेनेबा ओ फेसबुकनिखौ नामा
औ जायखिजया फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम नों बांसिन मायाव नायो भिडिअफोरखौ
भिडिअफोरखौ आङो इउटुबावबो नायो फेसबुकवबो नायो रिल्स रिल्साव लांनानै नायो
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दान्दिसे सम रायलायनायनि थाखाय आसा खालामो जों बि बिदिनो रायलायनो मोनबाय थागोन अ बिदिब्ला जों जोंनि रायज्लायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नङा होमबा
औ
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे
औ